खोनादोंना नोंथां ओ खोनादोंना नोंथाङा ओ ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आं ओरैनो दंथयो।
ओ नोंथाङा खबरफ्रा मोजां ना?
औ दंथो मोजांथार।
औ नोंथाङा दायो फ्रि दङब्ला नोंथांजों आं मोनसे टपिक एबा आयदानि सायावसो लानानै फैदोंमोन ओ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
औ सावरायजागोन दे।
औ नोंथाङा ओ इनभररनमेन्ट एबा आबहावानि सायाव एसे ओ फोरमायथिनो हो होनो हागोन नामा। ओ इनभरमेन्टआ एबा आबहावाया मा यानि थाखाय गुबुंले जालांनो हमखो मानि थाखाय जोंनि आबहावाया गरमनिफ्राय गरम जालां हमखो एसे फोरायना होनो हागोन नामा औ
माने एनभारमेन्ट आथ' आं नुबोनायावथ' जों आगोल फोरोंन्दै उन्दैयाव बेबायदिहाय बांद्राय बिदि गरमबो गैयामोन आरोना बेनिफ्राय गोजांनाया बो औ गोजांनायाबो बांसिनमोन आरोना बेनिफ्राय जों अर सायाबानो जों थानो हायामोन
बेनिफ्राय जोङो जि गुदुं जोङो गांनै गांथाम बेबायदि गाननांगौ जायोमोन ओरैबायदि गोजाङोमोन आरो ना ओमफ्राय गरमाबो खममोन सान्दुंनि दुंथाया खममोन बिदुङा बेनिफ्राय दाथ' नुनो मोनसै ओरैबायदि माने गोजांनायाथ' गोजांनाय ओरैबायदि गोजांल्लानो माने दाना दाना डिसेम्बर डिसेम्बरफोरावल'सो एदसे इदि गोजांनायखौ मोनो आरो ना बांसिनहाय थेवबाबो आगोलनि बायदि अर सायलायनाय बिदि गोजांला आरो
औ
गरमाब ओैदिबायदि बांद्राय गरम जाब बेनिखायनो बिनि जाहोननि बागै आं एसे फोरमायनो सान सानदों आं जेसेबां मिथिगौ बेखिनिखौ
औ
माने ओम गरमा जाहैबाय जोंनि इनभाइरमेन्ट बारहावा गाज्रि जानाया माने जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायबो मेन जाहोनानो जादों सुबुं अनजिमा बांनाय बेनिफ्रायथ' बयहाबो ओ आजिखालि माने साफा गंफा बेबायदिहाय बयबो मानसिफ्रानो माने गारि मथर जाजोब्बाय आरो ना बे गारि मथरनि थाखायबो उखुन्दै ओंखारनाय मानाय बेफोरनि बो एसेुलाायनाय बेफोरनिफ्राय जोंनि बाराव गुब जायो आरोना बिनिफ्रायो आरो आथिखालावथ' ओरैबायदि माने बयहाबो ओ रांखावरि आंखाल गैला बेनिखायनो न'वाफोराबो पाक्का जाजोब्बाय सिलाफोराबो पाक फका बिनिफ्रायथ' आरो जोंनि दावबायनाय लामाफोराथ' बेफोरो फाखक्कानि जाखाानांगौ बेथ' न माबाख ओमफ्राय थेवबबो जोंनि आथिखालाव गामि ओनसोलफोरावबो गासिबो ओ बांसिनानो फ्राय पाखक्काखौ नुनो मोनसै आरो ना सिलाफोरखौ बेबायदि पाखक्क होन नाय खिन्थु फाक्का आरो बेबायदि आरो न'फोरावबो माने ग्लास आजिखालि माने ओ गुाहाटी‌ नोगोराव थ' जोङो बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि माने बिल्डिं जाजोब्बाय गामिफ्रावबो गायसे जाबाय खिन्थु नोगोरफोराव टाउनफोराव बांसिन बिल्डिंफोरखौ नुनो मोनो आरो ना
बेनिफ्राय बेफोराव ग्लास फोर होनाय जायो ग्लासाबबो मोनसे ओरैबायदि गरम खोख्लैयो माने बे ओ डाइरेक्ट साननि बिदुङा ग्लासाव नांनानै बियो साइनिं जानानै आरो बिनि दुंथाया बांसिन जानानै गरमखौ बांसिन खालामो आरोना बेनिफ्राय आरो फाखक्काफोराबो ओरैबायदि दुङो माने सानदुंनि दुंनायाव ओरैबायदि दुंनानै माने बेयाव आ गरम बेबायदिहाय आ दु बिदुं ओंखारनानै माने बारहावाजों बियो मिक्स जानानै माने बारखौबो गुदुं खालामो आरो ना बेफोर माने आरो जोंनि अखाबो गैला जेनेबा दा बांसिनै बिदि अखायाबो हाला बेनिफ्राय आरो जोंनि जाय गाफोरखौबो हाफोरखौबो जोंनि सुबुंफोरानो गोबां गा गाज्रि बेसादफोर गारनानै बा प्लास्टिक जोङो दखानफ्राव थाङोबा जोङो बेसादबो प्लास्टिकआव सोनानै हनाय जायो बेफोर प्लास्टिकखौ जोङो मोजां जायगायाव जोङो फेसिवाला जोङो जानला मोनला बेफोरखौ जेराव मेराव गारला बायनानै जोंनि माने मिथिंगा बार मावाखौबो गाज्रि खालामदों आरो ना बिनिफ्राय माने आ बिनिफ्राय आरो खायसे गेसावफोर गोफोनफोर बेबायदिनो मैगंनि बिगुरफोरखौबो जेराव मेराव गारलाबायनानै बेफोरनिफ्राय सेवनाय ओंखारो बेफोरनिफ्राय थाम्फैफोर बारा जायो बेफोरबायदिनो जोंनि आ बारहावाया एसे गुबुंले जालांनो हमबाय आंनि मिथि बेखिनियानो नोंथाङा एसे फोरमायथि जागोन
औ हागोन
औ
आ आबहावा गुबुंले जादों होनोब्लाथ' जोंना गोबां जाहागोन दं मानो होनोब्ला अ सुबुं माहारिजों बरनजानाय गोबां मुवाफोर जेरै गारि मथर नङा होमा नोंथां आ बेफोरनिफ्राय बेबायदि आ पेट्रल एबा डिजेल बेबायदिनो सावनानै गोबां माने गुबुंलेखौ जों जानायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्लाथ' जों गोबां माने गारि मथर जानो हमबाय जोंनि ओनसोलावल' नङा गुबुन गुबुन जायगाफोर एबा जोंनि बे वार्ल्डआवनो गोबां बेबायदिनो गारि मथर जानो हमबाय गोबां माने गुबुंले जालांनो हमबाय आरो ना बे बे उखुन्दै गनाय बे बेनि गेस लेथ्रा बेफोर गनायजोंनो गोबां माने जोंनि आबहावाया गुबुंलेनिफ्राय गुबुंले जालांनो हमगासिनो मानो होनोब्ला गारि मथरानो जायगा गैला थानो जेव जेव जाजोबबाय बयनिबो न'खराव गंफा गंफा थाजोबो आरो जोङो गोबां बेबायदिनो गिदिर गिदिर कम्पानि एबा बेफोराव जोङो फेक्ट'रिसफोराव जोङो गोबां बिबायदिनो खामानि मावनानै जोङो गोबां बिदिनो लेथ्राफोर माबा माबि सावनानै एबा बिदिनो जों इथा बनायनाय एबा बिदिनो लहा बनायनाय गोबां बायदिसिना रोखोमनि प्लास्टिक मुवाफोर बनायनाय बेफोरखौहाय बेबायदिनो बेफोरनिफ्रायनो जोंनि आबहावाया गुबुंले जालांनो हमबाय जोंनि इनभाररनमेन्टआ जोबोद खहा जालांनो हमबाय गोदोथ' बेफोरबायदि गैयामोन। बांद्राय ओंखायनो गो दोहाय जोबोद माने फ्रेश एयार मोननो हायोमोन जों दाथ' जोङो। सियारखौनो जों मोननो हाला मानो होनोब्ला जोंहा गोबां गारि मथर सालायोब्लाथ' जोंहा बेबायदिनो उखुन्दै गनाय बेफोरबायदिनो बेनि गेसा ओंखारनानै जों बेनि बारहावाखौनो जों जानो गोनां जायो। बांसिन बांसिन जों नायोब्लाथ' टाउन सहर बावहाय गोबां गरम जायो नङा होमबा नोंथां जेरै गोबां बे बिदिनो जोंनि जायगाफोरावहाय बेबायदिनो टाउन एरिया फ्रावहाय दंफां लाइफां गैयैनि जाहोनै बेबायदिनो दंफां लाइफां दान फायनायनि जाहोनाव गोबां गरम जालांनो हमबाय आरो बेबायदिनो फेक्टरिनिफ्राय बावनाय जानाय गोबां प्लास्टिक मुवाफोर बेफोरखौ गारनानै एबा जमा दोना लासिनो बिदिनो गारलाबायायनानै बेफोरनिफ्रायनो बेफोरफ्रायबो गेस फैयो एबा बेफोर गारसोना दोनलाबायनानै एबा सावालासे बिदिनो दोननानै जोङो बिदिनो बेनिफ्राय गोबां बिदिनो थाम्फैफोर लेथ्रा बेफोर बांसिन बांसिननिफ्राय बांसिन जालांनो हमो आर ना आरो जोङो दंफां लाइफांखौ जोङो दानफायनो नाङा मानो होनोब्ला दंफां लाइफांनिफ्राय जों गोबां बारहावाफोरखौ जों मोननो हायो। सिगांहाय दंफां लाइफां ज' बुरजा थानाय समावहाय जों गोबां माने हेफाजाबखौ जों मोननो हायोमोन मानो होनोब्ला दंफां लाइफांनिफ्राय जों गोबां इयारफोरखौ जों मोननो हायो। आरो जोंनि हगारनाय अक्सिजेन एबा गेसखौहाय दंफां लाइफाङासो लाफिनो बेनिखायनो जोङो दंफां लाइफांखौ जोङो फांसे दानफायोब्ला जोङो बांसिन जोङो फांबा दसथा जों बेबायदि गायनो नांगोन अब्लासो जोंनि इनभाररनमेन्टआ जोंनि आबहावाया मोजांनिफ्राय मोजां जाफिननो हमगोन जोङो सुबुं माहारियानो लाबोदों बेखौहाय जों सुबुं माहारियानो जोङो होबथानो नाजानांगोन अब्लासो जोंनि गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो रैखाथि जों मोननो हागोन। जोङो ज दै नालाफोराव जों गोबां लेथ्राफोरखौ जों गारनायखौ जों नुनो मोनो। जों जासिगोन लोंसिगोन बिदिनो ब बफोलखो बथलफोरखौ जों गारनानै जोंबो बिदिनो दोनो जों बेनि ओंखायनो बे दैफ्राव गेस ओंखारनानै बेबायदि लेथ्रा गारनायजों बेनिफ्राय गेस ओंखारनानै गोबां माने सुबुं माहारिफ्रा बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोन्दों मान होनोमब्ला मानो बेमार जाया जिहेथु गेसाव गेसाव बेमार गेसाव गेसाव गेस ओंखारनानै जितु बेनिफ्राय जोङो ओ मोनामोब्ला जोंनि देहाया माबायदि मोनो जों मोनथिनो मोनखायो नङा होमबा नोंथां बेनिफ्राय जोंनि देहा फोराव गोबां बायदिसिना रोखोमनि बेमारफोर जालांनो हमबाय गोदोथ' जों बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनामोन। मानो होनोब्ला गो बेफोरबायदि गैयामोन बांद्राय फेक्ट'रिसफोर गैयामोन गारि मटर गैयामोन
उम
जों बेनिफ्राय रैखाथि जों मोननो हायोमोन आरोना नोंथां। गोदोहाय ओंखायनो बांद्राय गोदोनि सुबुंफोरा बांद्राय बेमार आजार जायामोन। मानो होनोब्ला बिसोर बेफोरबायदि ओ गाज्रि हुदाफोरखौ एबा बारहावाफोरखौ मोनाखै दायो गोबां बेैफोरनि जाहोनैनो सुबुं माहारिफ्रा जा जिउ खहा जानो गोनां जायो आरो गारि मटरजे जेव-जेव जानायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा बेबायदिनो एक्सिडेन्ट जानानै जिउ खवा ओ एबा जिउ गोमालांनायखौबो जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला गारि मथटरफ्रा गोबां जाबाय जोंनि ओ आपग्रेडनिफ्राय आपग्रेड जाबाय जेरै दायो इलेक्ट्रिक ओ पेट्रलनिफ्राय दायो इलेक्ट्रिक गारि इलेक्ट्रिकनिफ्राय बेटारिजों बरन जानाय ओ बे फैलायबाय आरो ओ इलेक्ट्रिकजों एबा कारेन्टजों बरन जानाय ओ गारि मटरफ्रा मोजां होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला बेनिफ्राय उखुन्दै गवा एबा बेबायदिनो लेथ्रा गेसफोर गवा बेफोरखौ जोङो बांसिन इउस खालामोबा जोंनि थाखायनो मोजां होननानै आं सानो आरो ना। नोंथाङा फंनैसोबाबो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा बेनि सायाव
आंथ' मिथियानाव नोंथाङा जेरैबायदि खोथाखौ बुंलाबाय बेफोरनो खिन्थु आं बिदि बारा आइडिया गैया आरोना नोंथाङानो बुंफिजाबावगोन एसे -
औ जागोन नोंथां। ओ आं सानो आरोना बे जोङो बै गारि मटर एबा पेट्रलजों ओ खारनाय गारिखौ जोङो बन्द' खालामनानै माने जोङो इलेक्ट्रिक एबा जों कारेन्टजों ओ बानायनाय गारि एबा मथरफोरखौ जों बाहायोब्ला जों मोजां जागोन होननानै सानो। मानो होनोब्ला गोबां ओ उखुन्दैया जोंनि नेचार एबा जोंनि माबाखौ आबहावाखौ गाज्रि खालामो जोङो बेफोरखौ बन्द' खालामनानै जोङो दानि ओ गारिफोर एबा बेटारि गारिफोरखौ जोङो सालायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जागोन होननानै सानो दाथ' गोबां माने ओंखारनोबो हमबाय बेबायदिनो स्कुटि, बाइक बेबायदिनो ओ त थ' बेबायदिनो गारि गोबां माने कारफोर ओंखारलांनो हमबाय आरो ना बेटारिनि
उम
औ बुंनो थाङोब्लाथ' जोबनो थाङा नोंथां जोंहा दायो समाबो जाना फैबाय नोंथाङा बेदिनो आङो दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ गोजोननाय थाबाय आंनि रोंगौथिखौ गावनि नोंनि रोंगौथिखौ आंनि थाखाय फोरमायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो ना नोंथां
औ औ गोजोन्थों
औ गोजोन्थों दे नोंथां-